हेलौ
हेलौ
अ खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां।
ओम नोंथांनि नोंथांनियाव आं मोनसे कुइसन सोंनो नामायदोंमोन आरो। जेरै जोंनि बर' हारि बर' हारिनि मुंदांखा मेगं जेरै अनला खारैनि बागै
अ औ
नोंथाराङा जाफ फेरबायना जाफेरा अनला खारै?
ओ जाफेरबाय थारैनो जाफेरबाय नोंथां।
अ माबायदि मोनो? जानानै मोजां मोनोना मोना?
ओ जोबोर गोथाव जायो बर'नि अनला खारिया। बर'नि मुंदांखा मैगं ओ ओंख्रिजों लोगोसे बर'फा बर' हारिजोंनो नांजाबनानै एबा सरजाबनानै थानाय मोनसे ओंख्रि ओ जायखौ ओ जाय नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि हाबानि हाथासुनि खुंनाय बेफोरबो ओ जाफुंसारा। औ नंगौ थारैनो आङो अनला ओंख्रिखौ जानानै नंगौ थारैनो आङो अनला ओं ख्रिखो जानानै जोबोर गोथाव मोनो। आरो ओ जानानै गोजोननाय मोनो आरो आङो।
नोंथाङा मा मा रखम संनायखौ जाफेरनो मोनखो? माने बेखौथ' गोबां रोखोमनि संनो हायो ना गुबुन गुबुन बेसादजों मिलायनानै।
नंगौ नंगौ नंगौ। ओ गोबां गोबां ओ गोबां सुबुंफोरानो गोबां ओ बेलेग बेलेग संनाय जायो आरो बे ओंख्रि खौ ओमफ्राय जोंनि खि बांसिनानो ओ बेबायदि सङो आं नोंथांनो फोरमायनि। ओ गिबियावनो जोंनिया अन गुन्दै देग्रोना लाबाय ओ बिनि उनाव बिनि उनाव जोङो बेदरजों आरो औवा मेवाइ लगायनानै बे ओंख्रिखौ संनोबा जों गिबियावनो औवा मेवाइखौ दानना लाना दाननानै लायनानै आरो बेखौ जोङो बिगुर आरामसे बिनि सुमुफोरखौ गारनानै बेखौ हाना लानांगोन आरो। बेनिफ्राय ओ बेदरखौबो एवफ्रामना लानोसै गिबियावनो। बेदरखौ था-थाव आरो मस्ला मस्लि ओ बानलु होनानै एवना लाबाय जोङो गिबियावनो‌ बेनिफ्राय जा जोङो उन देदोंमोन अन देदोंमोन ओ माइरं देदोंमोन बेखौ अन गुन्दै जेब्ला जागोन अब्ला बेखौ जोङो साराय गंसेयाव ओ दै ग्ल'ब ग्ल'ब फुदुंजासे नों औ नंगौ। ओ दैखौ जोङो फुदुंनान लाग्रोनोसै। औ नंगौ दैखौ जों फुदुंनानै लाग्रोनोसै। बिनि उनाव जोङो दुंखांबा बेआव ओ अनलाखौ सारै होगोन जेनेबा अनला नंगौ नंगौ। अनलाया ओ दैया गोदौनानै नावमान नावमान सारै सारै होयो जोंनिखै ओ सारै सारै जे ओ अनलाया जाहा
सारो होमबानिया ग'था खायो आरोना अनलाया फिथ'र जालाङो औ।
फेथ'रखाया आरो
फिथ'रखाया बेनिखायनो गोदौनाय समाव होनांगौ आरो आरो ना अन गुन्दैखौ।
औ औ औ ओ बेनि उनाव अनलाया जेब्ला ओ अनलाखौ जों सारखांनायनि उनाव बिनि उनाव जोङो ओ जाय एवफ्रामना दोननाय बेदर आरो औवा मेवाय बेखौ बो जोङो होफानोसै लोगोसेनो मसलाफोर होना होनो जाबाय बेनि उनाव अनलाखौ दसे जबनो होनानै गोदौनो होनानै बेनिफ्राय ओ खांनाय जायो आरो बेबायदिनो ओ जोबोर गो थाव जायो बेफोरबायदि संब्लाबो अनलाया औ बिदिनो ओ
संजायो आरो जेरै नायानो जा खांख्राइ जा
नाथुर जुनाय बे
नाथुरानो जा अमा जा दाउ बेदर जा जेरै जोंनि बर' हारियाव नियम खान्थि दोङो होनलाय जेरै हाबायाव हिनजाव गोदाना हाथाखालि हाथासुनि जाखालि अनला खारैजों दाउ बेदरजों होयो आर
औ औ ओ दा जोंनिया ओ अनला खारैनि अनगायै बर'फोरा आरोबाव ओ गोबां मैगं जाबावो ओ बेनि गेजेरावनो जोंनिया ओ सबायजों सामु बे ओंख्रिखौ ओ नंगौ नंगौ सबायदो सामु ओंख्रि खौ ओ माबोरै संनाय जायो नोंथांनि गामि एबा नोंथांनि नख राव एसे नोंथांङा फोरमायनोहागोन नामा नों? थां
सबायजों सामजों? गिबियावनो जेरै सारायखौ माने जानना लाबाय अरदाबाव बेनि उनाव जेब्ला साराया दुंगोन बेयाव थाव एसे होनानै बे सामखौ एवफ्रानग्रोना लानाय जायो ।
औ औ
सामु बा ओमफ्राय दै होनानै सबाइखोबो होखाबाय होनानै दै माबाबाय आरोना । रुइनो होबाय सबाइखौ बेयाव खारै होबाय संख्रि होबाय बा निजाय जि जि मस्ला माने जाना मोजां मोनो बेखौ होबाय।
औ औ।
नानै गोदौबानो जाबाय आरो
औ ओ एसे साम सामखौ माबोरै सायनाय जायो एबा ओ सामुखौ नों नोंथांमोननिखि हर ओ हरसेहालागै सोमना दोननाय जायोना
औ सोमना दोननाय जायो बेखौ। नङा नङा सोमना दोननाय जायो बिखौ। खनना लाबोबाय लाबोनानै सोमबाय हरसेया सोमनानै बेनि जे दा खोन थायो बेखौ एरखनाय जायो
औ औ।
बेनिफाय दानबाय आरो सामुखौ ससे। दाननानै बेबायदि संनाय जायो आरो।
औ औ।
बेयाव मेन माबायानो जाहैबाय ओ खारैयानो आरोना। खारै नङाबाथ' जाया। दा बै खारैखौ माबायदि मानिफ्राय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ ओ खारैखोथ' जोङो ओ बै ओ गिबियावनो जोङो थालिर बिफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो सारिखौ औ थालिर बिफां बो जोङो ओ दानना लानानै ओ दानो दानफायनाय जायो थालिरखौ जोङो मादाखौ खौबो बानायो
औ मादाया बांसिन साबसिन जायो आरोना?
बेनि उनाव बिफांखौबो जों बाहायो बिफांखौ जोङो थुख्रा थुख्रा दानसनानै ओ फोथारसिम औ फोथारसिम लाना थांनानै जिरहैयो। जिरनानै ओ जाहाथे सान्दुङा औ जाहाथे सान्दुङा मो जाङैनो ओ फोराननो हायो बेनि थाखाय फिसा फिसा खालामनाय जायो आरो जोंनोखि, फिसा फिसा खालामो आरो ओ बोथोर लानानै बोथोर बेयो बेनि राननाया माने जायो आरो बोथोर ओ माब्लाबा सान्दुं गोसा जाब्ला एस से ओ सेमान ङाबा मास मोन से फोरावनो बियो
थाबनो रानो आरोना औ औ जेब्ला आरो माने फोरानना दोननाय समाव अखा सियो होमबानिया गोबाबआ खारो होननानै खोनायो आरो ना बुङो मानसिफोरा।
औ गोबाबआ गोबाबआलाय एसे खारो अखा सिबाथाय
सिनो हाया आरो।
नंगौ नंगौ बेनिफाय ओ जेब्ला बे फोराननाया रानगोन अब्लाथाय ओ जों बेखौ ओ दोनथुमनानै सा सावनाय जायो आरो। सावनानै हांगार बानायनाय जायो आरो। हांगारानो बे सा सावनानै ओंखारनाय हांगार खौनो जों खारै ओ औ औ खारै बाहायो आरो।
बेखौ जोङो खरखा नङाबा मायाबा मोनसे माने आग
औ औ आगजु लानानै ओ बेयाव जोङो सरनाय जायो ओं ओं नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि गासै न'खरावनो बे खारैया थाखायो आरो ना जोंना
नंगौ नंगौ नंगौ बांसिनानो थायो, नंगौ खारैदोंनो ओ बांसिनानो बर'फोरखौ जोङो खारदै खारै आरो गोबां ओ अनला खा खारै सबाय खारै जुदि ओ गोबां बर'फोरनि न' खराव जाबाय था जाफ्लोबाय थानाय जायो बेनिखायनो खारैआ औ बेनिखायनो औ बेनिखायनो बुङो खारैया जोंनि बर'फोरनि न'खर खराव
ओम अ। खारै खारैया बर' हारिनिनो सिनायथि आरो बुंनो थाङोब्ला।
औ औ ओं नोंथाङा ओ खारदै खारै आरो ना गोरान ओंख्रिखौ जाफेरबायमोन नामा?
खारदै खारै आरो ना गोरान, जाफेरदो जा फेरनायालाय।
औ औ ओं जाफेरदोंमोनबा जाफेरदोंमोनब्ला नोंथाङा ओ बेखौ माबोरै ओ संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
खारदै खारै जेरै लाइ लाफा इफोरजों संनाय जायो आरो
औ गोबां औ।
गं जेरै मोनो बाहेरनिफ्राय खा खाना लाबानै बिदो संनाय जायो आरो। ना जा जा बेफोरदो संजायो आरो खारदै खारैखौ।
औ औ औ औ नोंथाङा ओम बर' हारिनि ओ गेजेराव जे ओ नाफाम बाथोन ओ नोंथाङा माब्लाबा मोनजाफेरदोंमोन नामा?
नाफाम बाथोन मोनजाफेरदों मोनजाफेरदों।
औ जोबोरैनो गो थाव जायो नङासै नाफाम बाथोना? नोंगौ औ। ओ बर'हारिनि गेजेराव बेफो बेफोरबायदि ओ नाफाम बाथोन गांजेमा बाथोन एंखावरि बाथोन खांख ख्राइ बाथोन ओरै गोबां ओ रोखोमनि बाथोनबो जानाय जायो आरोना? ओ बिनि अनगायैबो ओ बर'फोरा ओ गोबां गोथां मैगंफोरबो जायो। बेनि गेजेराव ओ नोंथां लाहानि न'आव ओ गोथां मै गंनि ओ बागान एबा खिथि मावनाय जायो नामा नोंथां?
गोथां मैगंनि बागान दा जेरै जोंहानि न'आव दोङो आरो दा ओ थाइसुम खुम्ब्रा जेरै लेस्रा बेफोर खौ गायनाय जादों आरो बुंनो थाङोब्ला बे खिनिखौ जानो आन्था बयनिबो नखराव बायबाय थाखायो आरो ना
औ नंगौ नंगौ गायना लानाया ओ मोजां ओ बाजारनिफ्राय बायना जानायनि बेथ' ओ साबसिनानोना न'आव गायनाया औ औ मानो
सायनारिक जेबो मुलि बाहाया बेनिखायनो जानायावबो खद गोनां जायो गोथावसि न जायो। दानिया नायनो थाङोबाथ' बायनाय मै सुबुंफोरा गा जि मुलि होननायानो जाखायो आरोना रासायनारिक मुलि बाहायनानै बानायनाय जायो।
औ हायोब्ला ओ न'आवनो जा एसे एनै हायो गायनानै जानांगौ आरोना।
साबसिन जायो।
औ औ।
आरो बायनाय मैगंसै गायना जानाया खवादा बारासिन जायो आरो
खुदारा औ औ नंगौ जेबो आरो देहाफोरावबो जे
औ खहा जाया। उम उम गोहोम गोग्लैया खहा खालामा आरो
न'नि मैगंफोरखौनो खाब थिंलाबायायनानै एबा ओ जि फा एनै दोङो बेखौनो
औ साबसिन जायो आरो गाहाम जायो उम ।
औ नोंथाङा जोंना दा ताइम आबो जाबायमोन ओ नोंथांजों रायलायनानै गोबां ओ बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो गोजोन्नाय मोनद
औ गोजोननाय साबायहर थाबाय नोंथांनिसिमबो दे बेनि ब्ला दोन्थनाय जाबाय दे ।